नोंथाम
खोनादों नोंथां अ बिदि दा जोङो दा माखासे मुंदांखा जायगाफोरनि सायाव एसे सावरायनोसै बेहाय मुंदांखा जायगाफोराव मा मा मोनो माबायदि जायगाया बेरायनो जों हागोन ना हाया बेफोर जायगाफोराव बेफोरनि सोमोन्दै एसे सावरायनोसै होनबा नोंथां न' अ होमबा आं एसे जोंनि साखाथि फाखाथि लोगोसे जोंनि बे रायजोआव बेरायनो गोनां जायगाफोरनि मा मा मोनो बिनि सायावसो सावरायनो होनबा नोंथां आं फोरमायनोसै होनबा नोंथां
औ
अ जों बेफोरो मुंदांखा जायगा होनब्लाथ' जोंनि बे आसाम रायजोआव गोबां मुंदांखा जायगाफोर फोर दं फेमास प्लेस दं बेफोर दावबायनो हानाय बिदिनो गोबां जायगा गोबां बिदिनो जिल्लाफोराव दं गोबां जिल्ला लायै जिल्ला बेबादि मोजां मोजां। जों दावबायानो गोनां जायगा दं थानसालि दं बिदिनो नेसनेल पार्क। फोर दं आरो लावखार। लावखार ओंखाम जाहैग्रा जाग्रा जायगा दं गोबां बिदिनो। बेनो आंनि साखाथिनि बाथ्राखौनो बुब्ला आंनि न'आव। खाथियावनो बारा गोजान जाया बे जोंनि बगामाथि मोनसे पिकनिक स्पट दं। आ बगामाथि। थि लावखार ओंखाम जाग्रा होननाय ओ बेवहाय माने मेसें बोथोरनि उनाव जे जाब्ला गोजां बोथोर जायो डिसेम्बर जानुवारि बे समाव। गोबां मानसियानो बेवहाय लावखार ओंखाम जानो थांङो गुबुन गुबुन जायगानिफ्राय फायो बेवहाय। लावखार ओंखाम जानो थाखाय गोबां बिदिनो ज' ज' फायनाय। बेवहाय लावखार ओंखाम जायो पिकनिक जायो। बिदिनो आरो बे बे बगामाथियाव दैसा दं हाजो हाजोनि। हाजो हाला गेजेराव दैसा दं बे हाजो फारनैथिंबो हाजो बिनि गेजेराव बे लावखार ओंखामखौ जायो आरो बे दैमायाव दुगैनो जोबोर मोजां बे दैमायाव बट राइदिं जायो बिदिनो आरो हेंगिं तारजों बे थांनो हायो रु रुप रुप दं। ओरैनो माखासे ओ बिफां बोग्रि बिफां माखासे दं जिं जिं आरो गेजेरथिं। दैमा बोहैलांदों जोबोर समायना आरो बिनिखायनो मानसिफोरा बेयाव गिदिंनो थांङो आरो। बिनि आरो खाथियावनो एसे थांबोलानो मोनो जोंहा ग्रासलेण्ड होननानै बे ग्रास ग्रासलेण्ड बे दैमा फाराव बेयाव हाग्रा फिसा फिसा बे मा हाग्रा होनोमोन। बा बे हाग्राखोनो बुंफबनाय आरो बिनिखायनो बेखौ ग्रासलेणड होनो आरो। बेयाव दा जोंनि गोलोम बोथोर। बोथोराव दा दैज्लां समाव गोबां सेंग्रा सिख्ला मानसिफोरा बेयाव बेरायहयो। ज' ज'यैनो ओ ओ बिदिनो बेदर ओंखाम लावखार ओंखाम संनानै जायो बेहायबो बे समाव थानाय जहैयो दुगैयो गोबांङानो दुगैनो थांङो आरो बेवहाय। ज' ज'यैनो बिदिनो आरो आंनि साखाथियाव दं बिदि। औ मुंदांखा जायगा जेनेबा जोंनाव भैरबकुन्द' पिकनिक स्पट भैरबकुन्द'आव लावखार ओंखाम जाग्रा बेहाबो बेफोरबायदिनो बे दिसेम्बर जानुवारि समाव गोबां मानसिफ्रा थांङो बेवहाय बे दाथ' डिसेम्बर जानुवारि नंङा बे बो गासैबो बोथोरावनो बे बेयाव सुबुंफोरा बेरायहैयो बेयाव भैरबखुन्द' आव। बे भैरबकुन्द बे भुटान आरो अरुणाचलजों फुरा सिमा रानलायनाय बेयो बे जायगाया आरो बे हाजो दं दैमा मोजां दं आरो बेयावबो जो लावखार ओंखाम जानो जोबोर मोजां गोबां मानसिया जाहैयो बेहाय जायगाफोर बेरायहायो सोरबाफोर बिदिनि खाथि भुटान भुटानावबो थांङो बिदिनो अरुणाचलबो थांङो। थांबोला बिदिनो आरो बे जौनि बिबांङासो खम बेनिखायनो गोबां सुबुंङा लोंनो थांङो बिथिं मोजां मोनो आरो बेहाय जायगा जोबोर समायना आरो हाग्राजों बुंफबनाय नुनो मोनायसै दैमाखौ बारना थांब्ला खोब मोजां आरो बेयाव बिदिनो बहुद थांलाय फैलाय जाबाय थायो आरो बे जायगायावनो बेफोरबायदिनो आरो मुंदांखा आंंङो आंनि जा आंनि खाथियावनो जायगा दं बेबो जाबाय मानास हाग्रामा बे मानास हाग्रामायाबो ओ जों-जोंनिया बेयावबो लावखार ओंखाम जाहैयो गोबां सुबुंफोरा लावखार ओं ओंखाम जायो आरो लावखार ओंखाम जानो लोगोसे जों बे नेसनेल पार्कनि भिटोराव जिब साफारिबो खालामनो नो थांङो मानसिफोरा गोबां माखासे जोंनि मोसा दं मैसो मोसा मैसो मोख्रा बायदिसिना जिब जुनार दावमा दाउ सब नुनो मोनो बेहाय गोबां रोखोमनि दं। बे हाग्रामायाव मानासाव आरो बे मानास हाग्राना। बे भुटान हादोरजों नांजाबखानाय आरो। बे हाग्रामाया। आरो जोबोर मोजां बेयाव बेरायहैनो बेयाव थां आरो बेयाव थांना थानोबो हायो बेयो जायगायाव। मोजांथार आरो बिदिनो गिदिंनो। बिदिनो आरो आंनि साखाथियाव दंं आंनि गुवाहाटी नोगोरमा गुवाहाटी नोगोरमा। एसे बेरायनो थाखाय मोजां माखासे बेरायनो गोनां जायगा दं। जेरै होनोब्ला जोंनि मुंदांखा थानसालि कामाख्या। थानसालिखो मिथिगोन नोंथाङा बेयावबो गोबां जायगानि गोबां हादोरनिफ्राय सुबुंफोरा दावबायनो फायो खुलुमफायो बेवहाय। बे माबा मोनसे। फोथायनाय दं बिनिफ्राय बयबो बेहाव फायो आरो लोगोसे बिनि उनथिंनो दं उमानन्द। उमानन्द मन्दिर। बेबो बेबो जोबोद फेमास मुंदांखा जायगा। जोंनि अवालनिनो बे गासैबो बुहुमनिनो फिसा दिप होनबा बेनो उम्मान्द आ बेयावबो गोबां मानसिफोरा। बे ब्र ब्रम्हपुथुर दैमानि गेजेराव दं बेहाय बेयावबो गोबां मानसिया बिदिनो दावबायहैयो आरो खुलुमहैयो आरो बेवहाय। बे थानसालिया उम्मान्द। जोबोर मोजां दै दैमा दिप बयनिख्रुइबो फिसा होनो आरो बेखौ ओरैनो इंलिसाव अ पिक। क्क पिककलेण्ड होनो पिकक आइसलेण्ड होनो होनबा। मैरा दावउ बायदिखायनो बेखौ मैरा दाउनि माबा लेन्ड होनना बुंनाय जायो आरो बेखौ। अ। अ बिदिब्ला नोंथाङाबो एसे फोरमायनो हागोन ना नोंथांमोननि साखाथियाव थानाय ओनसोल एबा जिल्लायाव गिदिंनो गोनां। मोजां मुंदांखा जायगा।
औ हागोन दा नोंथाङा दानिसो बुंलांनाय जे मानास नेसनेल पार्क एबा मानास हायुङारि पार्क औ बेयाव। बेयाव नोंथाङा बुलांखाबाय जे गोबां मानसिफोरानो जे बिनि दैसा एबा दैमा। बोहैनाय खाथियाव लावखार ओंखाम जानो थाङो आरो लोगोसे नोंथाङा बुंलांनाय बायदि जे बेवहाय जे हाग्रामा सिङाव हाबनानै जे जों नुफेरि नुफेरि एबा हाग्रानि जिब जुनार जेरै मैदेर मोसा एबा गलेन लेंगुर। बेफोरखौ नायनो थाङो आरो लोगोसे मै थसे गं गोनां। दा मैदेर बैफोरखौ जोङो नायनो थाङो आरो। जों नुफेरै आरो बिदिनो बायदिसिना दाउ बेफोरखौबो जोङो बै हाग्रामा सिङाव हाबबा नुनो मोनो।
औ।
बै बे मानास हाग्रामाया जोंनि बाक्सा आरो चिरां जिल्लानि सिमायाव दं आरो मोननैबो सिमानि गे मोननैबो जे जिल्लानि गेजेर दं आरो आरो बि बिदिनो नोंथाङा बुंलांनाय जे जायखिजाया बिदिनो पिकनिक स्पट जेरै नोंथाङा माखासे दानिसो बुंलांखादों आरो बिदिनो गोबां दंबावो।
सलरफारा
औ
आरो बिदिनो बुंनो थाङोबा बावखुंग्रि हाजो बैफोरावबो बैसागुआव थाङो।
अ नंगौ नोंथां।
बिदिनो दारागाव सुकि बिदिनो गोबां दं आरो बिदिनो जोंहा पिकनिक स्पटफोराव जे
दैमा बोहैबोनाय गोबां दिन थायो गोबां पिकनिक स्पटआवनो बिदिनो थायो दैमा दै बोहैबोनाय आरो बैफोर दैया हाजोनिफ्राय। बोहैबोनाय नालाय जोबोद गुसु जायो बेनिखायनो मानसिफोरा बैयाव गोबां मानसिफ्रा दुगैनोबो थाङो आरो लोगोसे बैहाय हाजोजों लोगोसे बिफां लाइफां गोबां दं बेखायनो बेवहाय गरम बोथोरावबो गुसु गुसु बार बार बेखायनो बैयावबो जे गरम बोथोराव गुसु गुसु बाराव गावनि देहाखौ गोजोन होनो एबा जे टाउन सोहोरनिफ्राय बैफोर जायगायाव जे मिथिंगानि गोजोननायखौ लानो गोबां सुबुंफोरानो थाङो
अह
लोगोसे बिदिनो जे बैफोर पिकनिक स्पट एबा लावखार ओंखाम जायग्रा जाग्रा जायगा बैफोराव जे खाथिनि सुबुंफोरा द'खान एबा बायदिसिना फाननानैबो जिउ खुंना दङ
औ।
आरो बिसोरो बैजोंनो सोरबा सोरबा बै जे लावखार ओंखाम जाग्रा जायगायाव दखान होनाय बेजोंनो बिसोरो गावसोरनि न'खरखौ खुंबोगासिनो दं बेबो मोनसे जोंनि थाखाय मोजां
अ नंगौ नोंथां।
आरो बिदिनो जे मानास हाग्रामा बेवहाय गोबां जिब जुनारफोर दं बिनि थाखायनो जे बैफोर जिब जुनारखौ जे फलान एबा सिखारिफोरा जे मैफोर बेफोरखौ गावथारा बेनि थाखाय जोंहा फरेस्ट गार्ड बैफोरखौबो जोंहा दोननाय जायो।
अह अह
बैफोर फरेस्ट गार्डखौ दोननाय लोगो लोगोनो बै हाग्रामाखौ नेनो फरेस्ट गार्ड दोननाय लोगो लोगो जोंहा जे फरेस्ट गार्डनिबो गोनांथि जाना फैयो बिनि थाखाय जोंनि आसाम सरखार एबा बि ति बि ति सि सरकारा बैनि थाखायबो जोंहा साख्रि होयो बिनिफ्रायबो जोंहा साख्रि मोननानै जे गोबां न'खरफोरानो
नंगौ नंगौ नंगौ नंगौं नोंथां आरो बिदिनो नोंथ बिथांमोननि खाथियाव आरो मा बिदि आरो फेमास प्लेस दंबावो मुंदांखा जायगा गिदिंनो हानाय
औ बिदिनो आंथ' बिदि आं जिखिनि बुंलांबाय बेखिनिखौनो आङो मिथिगौ आरो गोबां दं जेरै जोंनिनो आसाम
आरो नंगौ आरो नोंथां नोंथां आरो जोंनि ओ गो-गोदानै जोनि थिं दों ना सिखोना जोहोलाव नेसनेल पार्क उम बेबो मुंदांखा जाबाय दा लासैनो बेबो नेसनेल पार्क जासिगोन। बे सिखना जोहोलाव औ बेखौबो बेयावबो गोबां जाथिनि जिब-जुनार मोननाय जायो।
औ
अ
दा बिदिनो जोंनि आसामावल' गैया जोंनि आसामनि जे जोंनि हादरावनो बिदि गोबां जे दावबायग्रा जायगा दंङ
गोबां दं जोंनि आसामावनो जरै-दा काजिरंङगा हाग्रामायाबो दं गोबां मानसि फायो बेवहाय बिदिनो गोबां जायगा दं बिनो मुंदांखा जोंनि आसामाव बुं-बुंनो हास'यै दों आरो गोबां दं नोंथां। दा औ बिदि होनब्ला नोंथां जोंहा समा जाबोबाय जोङो दोनथ'नोसै ना नोंथां?
औ उम